नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
अ आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
अ बे टपिकआनो जाबाय आबहावानि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनानै हरदो एसे
आबहावानि सोमोन्दै आबहावा गुबुंलाय जानाय ना मा नोंथां?
औ गुबुंले जानाय ओं
औ नोंथाङाथ' दा मिथिखाबायानो आबहावाया दा सानफा एफा सानफा एफा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो जोंनिया नङा होमबा नोंथां?
औ
औ गोदो जों गामि ओनसोलाव थायोबाबो जेनेबा एफा मानिे गरम जायामोन सिगाङावनो ना सार नोंथां दा दा जों नायदो गरमा बिराद बांनायनिफ्राय बांगासिनो सानफा एफा
औ
उम बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंना गोदोहाय मानसिफोराबो खम मोन नङा होमा नोंथां!
औ
औ थानाय जायगायाबो जोंना गोबांमोन, आरो गारि मथर बेफोरबायदिया खममोन आरोना नोंथां बेफोरनि था खाय गरमफ्रा बांद्राय एफा माने बिदि दा जेरै जादों बिदि जायामोन आरो गोदोहाय।
औ
उम दा गारि मथराबो बांबाय मानसिनि अनजिमायाबो बांबाय। दा थाग्रा जायगाबो खमायलांबाय बिफां लाइफां दानस्रांनाय मानाय बेफोरबायदि मानसि बारायनायनि थाखायनो बेफोरनि थाखायनो गरमाबो बारायलांगासिनो। आबहावायाव सानफा एफा सानफा एफा बिदिनो गोहोम खोख्लैगासिनो आरोना नोंथां।
औ
ओ इदिनो आरो दारिमिनफोरा जोंना बेफोरबो सानफा एफा बारायलांगासिनो दङ बिसोरनि ओंखारनाय माबाफोरा मा होनोनलाय उखुन्दैफोरा गेसफोरा सानफा एबा सा नफा एफा बारहावायाव जोंनियाव आबहावायाव गुबुंले खालामगासिनो दङ
औ
ओम बेफोर बेफोरनो माने जोंनि आबहावाखौ सानफा एफा गाज्रि खालामगासिनो आरोना नोंथां
औ
ओ मानसिनि नांगौआथ' आरो जेनेबा जोबनो गैयाना जों थ' आरो मिथिंगानिफ्रायनो बांसिन सोरजियो जाहैबाय बिनिखायनो मानसिया माने बिफां लाइफांखौ दानफायनानैनो गावनि नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ बेसादफोरखौ बिदिनो सानफा एफा बानायबाय थायो आरो बेफोर जोंनो माने गावबा गाव जिउ खुंनायनि राहा खालामो नङा होनबा नोंथां
औ
ओम बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय मानायफोरखौ बेफोरनि थाखाय आरो माने बिदिनो गोबां दं आरोना नोंथां
औ
ओ ओमफ्राय बिदिनो मा
गारि जेनेबा ओरैनो जोंनाथ' बे गारिनिफ्राय ओंखारनाय थाव थावनि उखुन्दै नङा होमबा गारिनि उखुन्दैफ्रा बेफोरबो बिराद आब हावायाव गोरोबनानै जोंनि बारहावा माबा मा होनोमोनलाय बारहाखौ गारजि खालामो आरो नङा होमबा नोंथां ओ इदिनो जोंनि हां लानाय बा मानाय बेफोराव गासिबो जोंनिया एफेक्ट होयो
आमफ्राय नोंथाङालाय माथो सानो जेनेबा ओरैनो
अ बे बारहावा गुबुंले आरोना
औ
ओम आ-आथिखालावथ' बारहावाया माने बांद्राय गोग्गोआनो नंला आरोना नोंथाङा जे बुंदों बे गासिबो नोंगौ ओमफाय माने गारि मथर खारनायाबो आथिखालाव बारा जाबाय बेफोरनि उखुन्दैफोराबो माने बारहावखौ गाज्रि खालामो आरो दानि बायदिसिन माने गिदिर गिदिर दारिमिनफोरा बांसिन जाबायना आथि बांसिन जाबाय आरो आथिखालावहाय गोदोहाय माने बे फोर दारिमिनफोरा गैयामोन जि बाहायो बेफोर गासि बो गोदोनि सुबुंफोरा माने आखाइजों हेबनाय माखासे मुवाफोरखौसो बाहायोमोन आरोना जाउनाव बेफोर गिदिर गिदिर दारिमिनफोरा बारा गैयामोन दानियाहाय माने आखाइजों बानायनाय माखासे दंफांफोरजों औवाफोरजों बायदिसिना बानायनाय मुवाफोर हाब जामलांनो हमबाय आरोना
औ
बेफोरखौहाय आथिखालावहाय माने गिदिर गिदिर दारिमिनफोरावहाय दिहुनगासिनो बेफोरनि दिहुननाय माखासे जेरैहाय बेफोरखौथ' प्लास्टिक बायदिसिना बेफोरजों सो बानायनाय जायो आरोना बेफोरखौहाय गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव लांनानै बानायहैनाय जायो बेफोरो माने बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफ्रा ओरैबायदि गाज्रि ना जे माने बारहावाखौनो गाज्रि खालामखायो आरोना जाउनाव मानसिफोरा माने बांसिन आथिखालाव माने बांद्राय गोबावआनो जोरला एसेयावनो बेफोर गाज्रि बारहावाफोरखौ मोनोब्लाथाय थैयो आरो ना आरो गोदोथ' माने हाजो हाला गासिबावबो दंफां- लाइफां -फोरजोंनो माने समायना नुयोमोन आरोना दंफां- लाइफांफोरा जेरावबो ग्रोम ग्रोममोन। दानाथ' दंफां लाइफांफोरखौनो बांद्राय नुनाय जाला माने दंफां -लाइफांनिफ्रायसो जों माने गोग्गो माने हां लानो थाखाय गेस मोननाय जायो नालाय
औ
ओमफ्राय आरो बे बा- बायहेरानिफ्राय ओंखारनाय गारि मथरफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे गेसफोरखौबोथ' दंफां- लाइफांफोरासो सोबनानै लायो नालाय बेफोरखौ माने सोबना लानाया खम जासै आरोना मानोना दंफां- लाइफाङानो आथिखालाव गैला नालाय माने जि दङ बेफोरखौबो दानस्राङो दानस सुस्रांनानै सोरबा गिदिर - गिदिर न' न' बां लुयो आरो सोरबा सोरबा गिदिर गिदिर दारिमिनफोर लुयो। जाउनाव माने सान्दुंनि बिबाङाबो बांलांबाय आरोना सिगांनिफ्राय बेफोरावनो जेरै बे सान्दुंफोरावहाय बायदिसिना एम्फौ - एनला दाउ, अमा मोसौ बेफोरबो माने थैखुमाना थालाबायसिगोन आरोना बायदिसिना एम्फौफोरानो गरमजों माने जिब - जुनारफोरानो बेफोरनि बे बेफोर गेसफोराथ' मोनामबाथ' माने बेफोरनि मोनामनायफोरा माने जोंनाव हाबबाथाय माने बेमार जायो आरोना।
माने बेफोरनि थैनायफोरनि मोनामनायाथ' ओरैबायदि लेथ्राना? मोनामनाया माने खाथियाव थानोनो हाया। बेफोर गेस फोरानो बारहाबो बारहावाफोराव मिलायनानै थायो आरो आरो दानाथ' माने अखाफोरानो बारा गैला मानो होनोब्ला गोदो गोदाय माने दंफां लाइफांफोराबो बारामोन नालाय ओंखायनो अखा फोराबो बारामोन। दाना एसे एनैयावनो खरान होसै बांद्राय अखा -खौनो हाला आरो
बिफां -लाइफांफोराबो खमनिफ्राय खमसिन जालांनो हमगासिनो। जालांगासिनो दं आरो माने मोजां मोजां दंफां- लाइफांफोरखौबो दानफायनानै बायदिसिना बानायो गिदिर-गिदिर न'फोरावहाय बायदिसिना बानायो बेफोरखौ दानफायनानै। ओमफ्राय माने दंफां- लाइफांफोरखौहाय दानफायनानै गायफिननाय जाया। बेयावनो दंफां -लाइफांनि माबा अनजिमाफोरा माने खमायलांगासिनो खमायलांगासिनो आरो ना।
औ।
हाजो- हालानि दंफां-लाइफांखौबो न'फोराव नांगौ होननानै थांनानै दानस्रांना लायो दानफायना लायो। औवा बायदिसिनाफोरखौ बन जानो ओ नाथाय बेफोर दंफां-लाइफांफोरा जोबलांगासिनो आरो बेफोर दंफां -लाइफांफोरा उनाव जोबलांबाथ' जों गरमजोंनो थानो हानाय नङा आरो दैनि आरो आथिखालावथ' अखायाबो हाला नालाय दैनि बिबाङाबो बिराद खम जाबाय माने गिदिर गिदिर
अब माने लैथ गिदिर गिदिर दैफोर बिलो बायदिसिनाफ्रानो रानजोबो बेफोराव थानाय माख खासे जिब जुनार बेफोरो दैनि थाखायबो थैनो गोनां जायो आरोना। माने दंफां औ।
होमबा आरो बे दानि जुगावथ' प्लास्टिकनि दिरुन्थाय आबो बारा जाबायना नोंथां?
औ औ।
क्लास टेनाव बेबो नङा होमबा?
ओं बेफोर दिहुननायाबो बारा जाबाय आरो आबहावा गुबुंले दाखोर दालाफोराबो बारा जाबाय माने दारिमिनफोरनिफ्राय दिहुननाय माल फोरा बारा जाबाय इदिनो माखौबा खम बिबाङाव मोनो ओ माखौबा गोबां बिबांनि होना बायनांगौ जायो। जेरैहाय बे प्लास्टिकफ्रा मा दाथ' गरम होननानै बिराद जोङो माने दिहुनाय कल्डड्रिंक बायदिसिना बिराद लोंसोयो ना? पेफसि बे फोरनि बथलफोरा माने लोंबाथाय जेराव मेराव गारलाबायनाय जासै आरोना। आरो दखान दखानफोर आम आ हाथाय बाजाराव थांब्लाबो जों जेबो मना लांफायालासिनो माने माल मोनसे बायबाथाय प्लास्टिक बायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
प्लास्टिकफोरखौ जै जोङो माने मालफोरखौ मोनखांबाथाय बेफोर प्लास्टिकफोरखौ माने जानला मोनला जानला मोनला गारलाबायनाय जायो आरो ना बेफोरखौ प्लास टिक फोराथ' माने हाखौहाय बिराद गाज्रि खालामोना जेराव बे प्लास्टिक टिक माने हा सिङाव जेराव प्लास्टिक थायो बेवहाय माने जि गाया मानो बेफोर जानो नागिरा आरोना हाखौ बिराद हाखौ बिराद गाज्रि खालामो बे प्लास्टिकआ गेब्रेें होयो। आरो आरो बे प्लास्टिकखौ सावबाबोथ' माने बारहावाया गुबुंले जायो आरोना बे प्लास्टिकनिफ्राय गनाय ओइ माबाफोरा उखुन्दैफोरा माने जोमैयावसो थांखायो नालाय बारहावाजों गोरोबना थायो। आरो बे बथलफोर ओंखारोना जेरैहाय प्लास्टिकनि बथलफोर थाव गोथां बिदिनो कल्ड्रिंक्स सोनाय फेपसि बेफोरबायदि सिनानि प्लास्टिकफोरा माने बेफोरबो बिराद गाज्रि आरोना बेफोरखौबो जानला मोनला सावबाथाय बारहावाया गाज्रि जायो।
उम बेफोर प्लास्टिकफोरा माने हाखौ बिराद गाज्रि खालामो आरोना। जेराव माने जेरै सिङावहाय नों प्लास्टिकफोरखौ गारनानै दोनो बे हा सायावहाय माने नों जायखिजाया आबाद माव बेफोर आबादफोरा गाज्रि जायो आरोना। माने दानि दिनाव माने गोदोनि बायदि आखाइजों बानायनाय मुवाफोर गैला नालाय गासिबो हाथाय बाजार रावनो जि खेरखाबाय बेफोरबो प्लास्टिकनि ओंखारनो हमबाय। जेरै सियारफोर जिरायग्रा सियारफोर बेफोरबो प्लास्टिकनि ओंखारो बेफोरखौथ' बेफोर उलटफोरखौथ' बायबाथ' सावनाय जायोना ओरैनो गारबाबोथ' माने आइथिंफोराव हाबो बिनिखायनो बेखौ सावगारनाय जायो बेफोर सावगारनानै सावगारनायनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनायफोराबो बिराद गाज्रि। बिदिनो दंफां लाइफाङाबो खम जाबाय नालाय अखानि बिबाङाबो खम जाबाय जाउनाव खरान होनो गोनां जाबाय दाथ' दैज्लां बोथोरा नै दैज्लां बोथोरावनो माने नांगौ बायदि अखाखौनो मोननाय जायासै आरोना। गोदोनि दिनफोरावसो माने अखाफोराबो जोबनो थाङामोन। हाबाय थायोमोन बोथोरफोराबो आराम थाजिम थायोमोन गरमाबो बारा नङामोन दानि दिनावथ' माने हरफोरावहाय हरफोरावहाय माने फांखाफोर नङाबा थानो हाला
औ
गु माने बिबाङा गरमनि बिबाङा बारा जाबायना
आरो बे आबादफोराव मुलि बाहायनायफ्रावबो बेफोर दाबफावखौ गुबुंले खालामो ना नोंथां
औ खालामो ओं माने बेफोरनि बाहायनो जेरै दाथ' माने हाग्राफोराबो बारा जासै नालाय अखाया खम जाबाय नालाय हाग्राफोराबो बारा जासिग गेनदा आबाद माइ आबाद मावनायावनो दा माइ आबाद मावनायावनो नै गायखांनाय लोगो लोगो मास माखासे रासायनियारि माबा मुलिफोर बाहायनाय जायो माने सारनाय जायो माने हाग्रा ओंखारैनि सारनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरो माने बिराद गाज्रि मोनामो आरो ना गन्थंफोराव सिं सिं हाबबाथाय खर' फोरानो सिन्दां मैदां साजोबो आरो बेफोरनि सारनाय खाथियाव थायोबा माने मेगनफोराबो गाज्रि जायो
औ
बारथोंजों थाबाथ' माने खर'फोरानो सिन दां सिन सि मोनजोबो ओमफ्राय बे थ' माने माइआव नांदोंबाबोथ' बिनि माखासे गेस बेफोरो माने बारजोंसो गोरोबना थायो नालाय बे मानसिनो हाबबाथाय बेफोरनिफ्रायनो मानसिफ्रा माने गिदिर गिदिर बेराम आजार जासै आरोना
संग रान
ओं ओमफ्राय आरो दाथ' माने बिदिनो दुब्लिफोराव लांनो जेरै गिलासफोर होन थिगनि गिलास बेफोरबो ओंखारोना प्लास्टिकनि गिलास खुरै बेफोरबो माने गारला जानला मानला जेरै बे हाबाफोरावहाय बाहायोना प्लास्टिकनि गिलास खुरै बेफोरखौ बेफोरबोथ' माने मोनसे एसे माबासो नालाय आबहावा गेब्रेें होग्रासो नालाय
नोंथां
ओं
औ जोंना दा रायज्लायनाय समावबो जाबाय खोमा
औ औ
औ
उम
नोंथां